नङा दाबो खालामगासिनो दङ।
नै बिदिनो जे मोनहां एबा बेलासिनि सानजौफु समाव आं बिदिनो दुगैखांनानै एसे लामा फारसे बिदिनो बारहावा एबा बार जानो थाखाय जनानै दंफायो आरो ना नोंथां
औ दा आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों लोगोसे जोंनि बर'फोरा जौखौ माबोरै सावोमोन आरो जों माबादि लोंनानै खहा एबा मुलाम्फा जादों बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो जोङो आं नोंखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन नोंथां।
दा जोंहा जौ बे जौखौ बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सावबोदों एबा लोंबोदों। जेरै बर'फोरा गोदो जे हाबाखौ जोङो ओ जि सान खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन आरो दा बेनि गेजेरावनो जेरै बेदरनि आलि जौनि फुख्रि दा बैदि बानायनायखौ नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ। दा बिब्दिनो औ दा बिब्दिनो जोङो। जौखौ बानायनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन एमाव दा जों बे एमावखौ जों माबादि बानायो आं एसे बुंग्रोनोसै दा जोंहा एमव बानायनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन माइरं दा बे माइरंखौ जोङो न'आव थानाय एबा जोङो न'सुंसेनि ओ खाथि खालानि न'खरनि सुबुंनिफ्राय एबा जोंनि हाथाय बाजार एबा गलानिफ्राय जोङो लाबोनांगोन आरो नोंथां। दा बैफोरखौ जोङो लाबोनानै बे माइरंखौ जोङो सोमनानै दोनगोन। ओ जि थामजि एबा ब्रैजि मिनिटसोनि गेजेराव जों बेखौ सोमगोन आरो नोंथां। जोंहा फैगोन मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै आनारस बिलाइ खान्थाल बिलाइ। बिबदिनो मोखोन बिबार एबा बिलाइ। दा बेफोर ओ बिलाइफोरखौ जोङो ओ मोजाङै सुना लागोन आरो लाखांनानै जोङो जोंहा सोमनानै दोननाय माइरंखौ जोङो बोखांगोन मानो सु सोमदों होनोब्ला जोङो बे माइरंखौ जे जोंहा थफसि एबा जोङो दिंखियाव देयोब्ला थाबैनो गुरै जानायनि थाखाय जों बेखौ सोमदोंमोन आरो नोंथां। दा बेखौ जोङो बैफोर आनारस बि जों बेखौ दिेग्लिगोन दा बेखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे थबसि एबा दिेंखिनि अनगायैबो जोङो जेरै ग्रेन्डार। बायदि मिसिनारि ओंखारनाय नुनो मोन्दों आरो दा बेफोरावबो देयो आरो खायसे सुबुङा। दा बिब्दिनो जों बेखौ गुन्दै खालामनानै जोङो जेरै जोंनि दालायाव लारु बारि थद बैखौ ओ जोङो सान्दुङाव ओ स्नि सान बा जोङो नैजि सानसोनि फोरानगोन आरो नोंथां सान दा बैफोरओ जों एमावा गो जानायलाय जों फैगोन जौ गिसि संनाय दा जौ गिसि संनोब्रा जेरै जोङो ओंखामखौ संना जायो बिब्दिनो जोङो ओ बै माइरंखौ ओ एसेब बुरजा लानानै ओ मायरं ओ ओंखाम बादिनो जोङो बेखो संगोन आरो नोंथां दा बैखौ जोङो सं संखांनानै निफ्राय बोखांनानै जेरै बै प्लास्टिक बेयाव मोजाङै जोङो ओ दोनगोन आरो ओ आरामसेनो दोनखांनानै बेखौ जोङो हरसेनि गेजेराव माने फोरानगोन आरो जे बेयाव थानाय दैफोरा रानायनायनि थाखाय दा जेब्ला दैया रानो अब्ला जोंहा बानायखानाय एमावखौ जोङो सिफुनानै बे ओंखामाव माने लगायगोन नोंथां। लगायखांनानै जों बेखौ हरनै सम दोनगोन एबा खायफाया हरनै हरथाम बिब्दि दोनो आरो गावनि गोसो बादि। दा बे जों गलायखांनानै। जोङो खान्था गिदिराव बेखौ जयैनो सोगोन सोखांनानै जोङो बेयाव दै होगोन दा दै होखांनानै जोङो बे खान्थाखौ जेरै थालिर बिरइजों जोङो एबा मायाबा मोनसे होनानै जोङो बार हाबि बादि खोबगोन आरो नोंथांष
औ
अब्ला जोंहा फैगोन जौगिसि बेयो ओ जौ गिसि महरै जागोन आरो जेरै बेखौ जोङो बिदै एबा बेखौ लोंजानाय महराव फैगोन। दा खायफाया बेखौ ओ गो जायाखै बेखौ ओ थावनो थाखाय माने एसे लोंग्रोयो आरो। दा खायफाया गोबां बिबांनिबो लोङो दा बेखौ जोङो जौ गिसिया जाखांनाय लेखा जोंहा फैगोन सेरेब सावनाय सावनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो जे थिनथाला जेरै सिंथाराव थागोन खान्था गिदिर आरो गेजेराव थागोन फायला बे फायलानि गेजेरजोंनो मोनसे दाला थायो जे दैखौ बिदुं खालामनानै जे ओ जौ गोरान जाहोनाय आरो जोङो थामथियाव थागोन जे दो एबा खान्था फिसा। जाय ओ सेरपखौ ओ मोजाङै गग'नायनि थाखाय हेफाजाब होयो दा बिब्दिनो जोङो जोंनि बे जौगिसिखौ फिथायाव सोनानै नानै बेखौ मोजाङै जेरै थायलाफोरखौ दोखौ जमा थिनथाला खालामनानै जोङो हाजों लिरथनाय जायो आरो नोंथां। दा हाजों लिर थेखांनानै जों बेखौ बार हा बायदि खालामोन जोङो जायथाव थावना होनानै बियो सेरेब महरै गगोन आरो बिदुंनि गेजेरजों। दा फैगोन जोंहा जे सायाव जे जों दै होदोंमोन नोंथां। ‌ गुदुं जाब्ला माने गुसुयै होफिनबाय थायो आरो मानोना बे सेरेबा माने गुदुं मोजाङै जाया एबा जे बर'फोरा बुङो। दा बै फोरो बिब्दिनो ओ जायो आरो सेरेबा एबा जौ गोरान। दा जोङो जौगिसिफोरखौ जोङो जेरै ओ सुबुंफोरा जे खामानि मावनानै मेङोब्ला बैफोर जौ गिसि जौ माने मेंगा होनायनि थाखाय जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो एसे एसे
औ।
दा गोबां जोंहा बर'फोरा बेफोर लोंनायफोरखौ बाहायो आरो गोबां सुबुंफोरा लोंनानैबो गोबां बायदि रोखोमनि बेमारबो जानो हमदों दानि जुगाव दा बिब्दिनो गोबां दङ आरो नोंथां दा नोंथाङाबो जौखौ जोङो सुबुं फोरा लोंनानै माबायदि खहा जाबोदों एबा ओ जोंनि थासारिया माबायदि जाबोदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ थ' नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय नंगौ आरो सैथो। नोंथाङाथ' बिदिनो जौ सावनायखौ नुखाबाय जानांगौ ना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ थ' बिदिनो आं नोंथाङा बुंलांखाबाय आं बिनि जे दायो जे सोलिबाय थानाय बिदिनो जौ लोंनानै मा जादों एबा मा बिदिनो देहायाव मा गोग्गो मोनदों बिनि बागै आं एसे बुंनोसै जे जेब्ला मानसिया खामानि दामानि मावनानै जेब्ला मेंनानै फैयो अब्ला देहाखौ सान्थि मोनहैनो थाखाय एसे एसे लोंनाया गाहाम होननानै आं सानो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानोना बिदिनो बुरजा एबा दिदिनो गोबां लोंबोला मानसिनि बे किडनि एबा लिभार बियो जेब्ला डेमेज जागोन अब्ला मानसिनि जिउआ बिदिनो खहा जानोबो हागौ होननानै साइन्टिस्ट एबा बिगियानगिरिफोरा बुंदों आरोना नोंथां।
औ।
माने बिदिनो जिउआव बिदिनो जौवा मोनसे बिदिनो फेग्रा मुवाबो बुंजायो मानो होनब्ला बे देहानि थाखायबो एसेबाबो मोजां मानोना बे जेब्ला मेङो अब्ला मेंगाहोनो थाखायथ' बे जौखौ एसेब्लाबो लोङो आरो सुबुंफोरा आरो बिदिनो बिदिनो सानसेयाव सोरबाफोर बिदिनो दस गिलास एबा बि दिनो दै हिंसा लोंबोला मानसिनि किडनि एबा लिभारा बिदिनो अबस्था गैयि एबा जिउआ जिउ खोमानो नांगोन मानोना डाक्टरफोराबो बिदिनो गोबां बिदिनो बिदिनो बेमारफोरखौ सोखानो हाया हाब्लाबो बिदिनो जे लिभार एबा किडनिखौ चेन्ज खालामनांगौ जायो बेनि था खाय गोबां रांफोर नांगौ जायो बिनिखायनो एसे एनै लोंनाया जेबो जाया। नाथाय बुरजा बिदिनो लोंनाया बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो साबजाथाव नङा होनजायो आरोना नोंथां। जे आरो बिदिनो नोंथाङाथ' बिदिनो गोबां बाथ्राफोर बुंखाबाय जि जौ सावनायनिबो आरो बिदिनो जे दायथ' बिदिनो निउ जेनेरेसन आरो दानि बिदिनो सुबुंफोरानो बयबो बिदिनो जेरै न'आव बिदिनो बनायनायनि अनगायैबो जे मेचिनफोराव बनायनाय जेरै बियार बा नाइन सिटार एबा गोजाफोरखौ जों बिदिनो लोंनायखौ नुयो आरोना नोंथां।
औ।
मोनसे बिदिनो जेनेबा बर'नि बिदिनो बिदिनो बैसागु एबा माबा मोनसे फुजा जाबोला बेयावथ' बयबो बिदिनो रं जानायजों बिदिनो लोङो आरो बि मोनसे लोंनाया बिदिनो जेबो नङा मानो होनब्ला जे रंजानायजों लोंनाया बे मोनसे बिदिनो बे मोनसे फुजायाव बिदिनो लोंग्राखा आरो जे मानसिया बिदिनो खदायबो बिदिनो लोंबोला गाव गावनि किडनिखौ बिदिनो लाखिनो हायि एबा लोङाबानो थानो हायि जाना जागोन। गावगायनि जिउखौ बिदिनो खहा खामनानै लानाय जागोन आरोना नोंथां।
ओ।
आरो जे नोंथाङा बेदिनो गोबां बा बाथ्राफोर बुंबाय आरो नोंथांनिफ्राय आङो गोबां बिदिनो सोलोंनो मोनबाय जे खोनाफेरैबाबो बिदिनो नोंथाङाबो बिदिनो गोबां बिदिनो बा थ्रा बुंबाय आरो जे जोंहा समाबो जानानै फैबाय जे नोंथाङा आंनि सायाव मोननैसो माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां?
अ दा नोंथाङा जे जोंनि जौ गोरा न एबा जौ बाय दा बेनि गेजेरावनो आं माने जे बे जौ बे जौ लोंनानै जों माबायदि खहा जाबोदों दानि जुगनि लाइमोन नोंथां। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ दानि फरायफुबाय थानाय मोन सेंग्रा एबा जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो जों नुदों आरो। न'आव दानि जुगाव गंफ्रोमबो न'आनो माने जों बाइक एबा ओ कार बिदि थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जेब्ला जोङो जौ गोरान एबा बेबादि लोंग्रा मुवा ओंखारबाय बैफोरो फेग्रा मुवाफोरखौ जों जुदि लोंनानै एबा जोंनि नांगौ बिबांनि जों लोंनानै जोंनि ओ गारि जोङो माने हर थाया नोंथां। दा बिब दा बिब्दि लेखायाव जोङो म्लाबा मानिबा जाहोनाव जों माने ओ गोबां थां ओ ए सिडेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनो एबा हरखाब जाबथाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जिउ खोमाना लानो गोनां जादों आरो बे जौ फेना मुवानि ओ फ्रायनो। दा गोबांनि थाखाय बियो जिउ खुंनाय नि राहाबो मोनसे हिनजावफोरा माने ओ जौखौ सावनै माने फाननानै गोबां रां खामायगासिनो दं आरो नोंथां। दा जौआ माने ओ खायसे खायसे सुबुंनि थाखाय जिउ राहानि लामा आरो खायसे सुबुंनि थाखाय माने जिउखौ खहा खालामनायनि थाखाय मोनसे राहा आरो। दा बियो माने गावनि सायावसो
उम
जौलु जौ लोंनायखौ ओ खम खा माने बै जौआ जोंखौ जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो ओ नानि औ खोनादों नोंथां। दा दा जोङो बुंबाबोथ' फोजों जोबनो हाया। ओ नोंथाङाबो जाखिनि बुंबाय गोबां साबायखर
औ थ' जोंहा समाबो जानानै फैबाय। नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बि सोैथो आरो नोंगौ। जों बेसेयावनो दोनथनसै नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
गोजोनथों नोंथां।